हेल' नों
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
ओ औ औ ओ नोंथाङा फ्रि दं नामा?
औ फ्रि दं नोंथां।
अ औ नोंथांजों माने आङो मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों आं सावरायनो लुुगैदों। नोंथाङा सावरायनो हागोनबा नोंथां?
उम जेबो उसुबिदा गैया नोंथां माने सावरायजागोन।
औ औ औ दे बिदिब्ला माने आयदायानो जाहैबाय नोंथां मा होनो जोंनि दा जा सम आ समखौथ' जोङो बाहायनो रोंनांगौ नङा होमबा नोंथां? ओ स-समा जोंनिया थाद'नानै थानाय जिराद नङा जायखौ जोङो लाखिनानै लाखिनो हाया। आमफ्राय बेफोरबायदि ओ समाव जोङो माबायदि जों खामानि मावलाङो ओ बेफोरबायदि समजों जों लोगोसे माबायदि जों खारफानांगौ ओ समाथ' जोंखौ नेनानै थाया नङा होमबा नोंथां? औ औ जों बे फोरबायदि जोङो नैबे समखौ जों माबोरै ओ सनमान होनानै जों दा समजों लोगोसे माबायदि जो खा थांफानो हायो ओ जोङो बेनि बागै एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
औ औ नोंथाङा ओमफ्राय ओ जोङो आङो नै बेेबादि समनिनो समजों लोगोसे जों माबादि खारफानानै जोङो माबादि जौगासार जा सुबुं जानो हायो समजों लोगोसे जा थांफानानै जों माबादि सासे सुबुं ओ जाफुंसार सुबुं जानो हायो नोंथाङा इफोरनि सायाव आंनो एसे ओ गुसुङैब्लाबो नोंथाङा आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
औ औ दे बिदिब्ला।
समा जाहैबाय ओरैबादि जिराद माने जायखौ जाय सुबुंखौ नेनानै थाया माने जाय जों माने जोङो नेनानै थाया जोङो नै बिदिन्थि हिसाबै जों बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनसे
औ औ।
उम जि गिसिखौ जोङो जाहाथे सुगोन सुगोन सुगोन होननानै जोङो उम नेबाय थायोब्ला नाथाय सानदुङा जेरै साना बारग'लाङो थिग बेफोरबादिनो जोंनि समाबो बेफोरबादिनो नोंथां समा बेफोरबादिनो जों मावगोन मावगोन होननाय खामानिखौ मावालाफानो थायोब्ला बेफोरबायदिनो दिनै खारसे गाबोन खानसे बारलांनानैनो समा थाङो जायखौ जोङो इसे माने उम माने सानखांनाय माने हमना मोना। जाय समा बिब्दिनो आरो। सुबुंनि जिउआवबो थिग बेफोरबायदि जायो जाय सुबुङा माने उन्दैनिफ्रायनो देरनानै बेफोरबायदिनो समजों लोगोसे देरलानै निजा जिबिला खामानि मावनो उम गावआव बायदिसिना खामानि मावनो रोंबाय बेफोरबादिनो फरायनाय बेलायाव नोंथां जेफोरबादि जोङो सोलोंथाइ होबाय सोलोंथाइ होनायाव जाबादि दिनै एसे दिनै फरायनायखौ माने दिनै फरायनो हरनायखौ जेरै जा फोरोंबाय जाय फोरोंनायखौ दिनैनो जुदि न'आव फैनानै जुदि गाबोन फरायगोन होननानै थायोब्ला दिनैनो जुदि फराय फाफिनाब्ला जों गोसोआव थाया। थिग बेफोरबायदिनो समा जोंखौ नेनानै थाया नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायादिनो जोङो बिदियावनोथ' दिनै खानसे गाबोन खानसे बिदि थाबाय थानायावनो जेरै गथ'फोरा माने फरायनाय गथ'फ्रा जेरै रोङि बुजिय बिदि जाफिनो थिग बेफोरबायाददिनो जोंनि सम साननायजों जों माने समजों खारफानो रोंनांगौ माने जाय जाय समखौ जोङो मोनफिना जोङो थिग बेफोरबायादिनो बै जेरै उन्दै बैसोआव जेरै जोङो फरायनानै जों खामानि मावो जेरै, मोनसे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप जों बैसो थानायावनो जों फरायलांबाय थायो बैसो देरब्ला जोङो जोंनि जिब्ला संसार जानायनि खोथा माने जुलि जानायनि खोथा सानो थिग बेफोरबादिनो बे जुलि जाखांनायनि उनाव जों सानो जे जोङो उन्दै समा फैफिलिनाय मोनबा बै समानो मोजां मोजां मोननानै थिग बेफोरबायदिनो जोङो सानसे समखौ बेफोरबायादिनो नागिरफिननांगौ गोनां माने जायो। जाय जाय माने समजों लोगोसे फरायबोनानै गेदेर गोलाव जाना फरायबोनानै जा एसे ग्रोब सम जाहैनायालागै जों मोनसे जेब्ला संसार जाहैनाया लोगोसे जों माबा मोनसे गाव गाव गोरों गोरा जानानै माबा मोनसे मावैग'नो हाया बफोर सुबुङा माने समजों खारफायो। जाय माने सुबुं समखौ एसेबो माने माने माबा होआ समखौ बारहोआ बे समजों लोगोसे खारफानाय सुबुङा समनि बारा आरो गोबां समनि आंखाल जाया होननानै आं सानो आरो नोंथां। मानो होनोबा समा मोनसे समा मोनसे नेथ'यै जिरादसो जायखौ बुङो जोङो टाइम बै टाइमा माने
सानाव मावगोन खामानिया सानाव मावगोन खामानिखौ जों सानावनो मावनांगौ हराव मावनाय खामानिखौ जों हरावनो मावनांगौ। बिदिनो दिनै एफा गाबोन एफा जोंनि खामानियाबो बेफोरबायदिनो बांलाङो आरो नोंथां।
औ औ औ।
बेफोरबादियावनो जोङो गोबां माने निजेनि जिउआव नांगौ जानाय खामानि निजेनि जिउआव जा खामानि मावनांगौमोन बैफोर खामानिखौ जाहाथे जाय समजों खारफानो हायि सुबुं बेफोर माने भुगिनांगौ गोनां जायो आरो ‌। नाथाय जाय सानखांनानै जुदि समखौ हिसाब साननानै जाय जुदि समखौ बाहायनो रोङो होनोमब्लानिया माने बैफोर जि थाखानाय सम बैफोरबो माने समा थोबावासो होननानै माने सुबुंफोरा फोरमायो आरो नोंथां। बेफोरनि सायाव आं बेफोरखौनो माने नोंथांनि सेराव फोरमायबाय दा नोंथाङा बेफोर समनि बागैनो समा माबादि मारै माने मारै समाज सुबुंखौ माने गाज्रिबो खालामनो हायो मोजांबो खालामनो हायो बेफोरबायदिनि सायाव एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां नोंथांनिस नों नोंथांनि सानखांथिखौ दा सानखांनायखौ नोंथाङा मा मोनदांदों गोसोआव बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होलायदो आंनो नोंथां
औ औ औ जागोन नोंथां। माने सम होनोब्लाथ जोङो मोनसे नेनानै थायो जे मोनसे ओ मा होनोइखो सम जायखौ जोङो नेनानै थाया होननानै मिथिगौ समा ज रावखौबो नेनानै थाया बेखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जों मिथिबोनो मोननाय मोनसे बाथ्रा जायखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो मिथिबोखागौ माने समा जायखौबो नेनानै थाया बेनिखायनो जों जा जिउ जोनोम लादों जोनोमनिफ्राय जों दा सम मोनदों गोबां सम मोनदों जों नैबे समाव जुदि जोङो एसेबो जुदि जों मोजां खामानि मावनानै दोनलांनो हायाबा बे जोंनि थाखाय ओ दुखुनि बाथ्रा जागोन आरो नों
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ औ मानोना जोंहा जि जा सम मोनदों बे समखौ जोङो मोजाङै बाहायनां गौ आरो जों जोंनि जा सम बेखौ जों सनमान होनांगौ मानोना जोङो बे समखौ मोननो थांफिना बे जोङो नैबे समाव जों दा जा खामानि मावगासिनो दं जोङो दिनै जा मावदों जों बेखौ गाबोनो हाजार लुगैब्लाबो जों हाजार गाबाबो बै थांखांनाय समखौ जोङो मोनफिना ओ बेफोरबायदिनो ओ जोङो जोंनि समखौ जों सनमान होनानै जोंनि समजों लोगोसे जोङो खामानि मावलांबाय थानांगौ ओ समजों लोगोसे जुदि जों खामानि मावलांबाय थायाबा जोंहा जोङो उनाव जोंहा मा होनो इखो ओ जोङो फसथायनांगौ जानानै फैयो आरो जों दा जिउआव जों जा हास जा खामानि मावगासिनो दं बेफोर खामानिनिजों लोगोसे जोंनि समाबो ओ बारलांगासिनो दं मानोना जोंनि ओ दिनै जों जा जेरै दं बेफोर बायदि जोङो गाबोनो थानाय नङाबो जानो हागौ
नोंगौ नोंथां
जों बेनि नेक्स्ट देआव जोङो बेनि अखानायैजों बेफोरबायादि थानायबो जानाय नङाबो जानो हागौ एखायनो जों खौ ओस जोङो हनमान होनांगौ सनमान होनानै जोङो समजों लोगोसे ओ खारफा फालांबाय थानांगौ माने जोङो समजों लोगोसे खामानिफोरखौ जोङो मावलांबाय थानांगौ ओ दिनैनि जा सम औ नोंथां औ दिनैनि जा सम ओ बेफोरबायदि समावथ' जोङो ओरैनो थालाबायनानै थानाय सम नङा बेनिखायनो औ औ बेनिखायनो जोङो ओ जोंनि जा सम जिखिनि समखौ जोङो जिखिनि टाइम खौ जोङो मोनदों बेखिनियावनो जोङो मा खालामनांगौ जोङो सासे ओ माने एखो मोजां सुबुं जानानै माने जोंनि समजों लोगोसे खारफालांनानै सासे ओ जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय ओ मा होनो इखो नाजानांगौ ओ बेफोरबायदिनो जोङो बे बेफोरबायदि नाजानानै ओ जोङो मा खालामनो हायो जोङो समखौ ओ जोङो माबा खालामनो हायो मा होनो इखो ओ समजों लोगोसे जों खारफालांनानै आरो नाजालांबाय थानो हागौ दिनै जोङो जा ओ दिनै जों जा खामानि मावदों बे खामानिखौ जोङो फैगोन बोसोराव ओ फैगोन बोस राव जोङो मोनगोन होननानै सानब्लाबो जों बे समखौ जोङो गोरलैयै जोङो मोनफिननो हाया आरो बेफोर बाय आरो बेफोर फोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला दानि दहाय मोनसे बिदिन्थि नोंथाङा होदोंमोन जे जा बिदिन्थि ओ बे बिदिन्थियानो जाबाय बे बिदिन्थियानो जाबाय नोंथाङा बुंदोंमोनजे हि सुनायनि बाथ्रा बे हि सुनायनि बाथ्राखौ ओ बेफोरबायदियैनो जों जा दिनै जों जि खामानि मावनो लागा दं बे खामानिखौ जुदि जोङो दिनैनो मावाब्ला एसे उनाव मावगोन, दायो दसे थानानै मावगोन, एसे समनि उनाव मावगोन, बेफोरबायदि साननाया जोंनि थाखाय जोबोर गाज्रि।
नोंगौ नोंथां।
औ औ जों दा ओ जोंनि जा सान सानाथ' जोंखौ नेनानै थाया साना जोंङो मोनाब्लानो हाबगोन मोनाब्लानो खोमसि जागोन। आरो बेनि अखानायैनो जोंनिया मानो सोराङा जोंना फैफिगोन। बिदिनो जोंङो साना सानसे नङा सानसे बाबेन लांबाय थागोन बेफोरबायदि समाव जुदि जोङो जोंनि जा मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावनानै लाया अब्ला बेफोरबायदि खामानिया जोंनिया मा जागोन ओ दिनैनि जा खामानि बेखौ जुदि मावनानै थायाबा था मावाब्ला बे खामानिया जोंनाया गाबोनबो जानानै फैनाय नङा। बे खामानिखौ जुदि जों गाबोनबो स जोङो समफोर मावगोन होननानै जुदि जों थायोब्ला बे खामानिया जोंनिया आरो ओ उन जानानै थाबावगोन, बेफोरबायदिनो जोंनिया दिनै सानसे गाबोन सानसे आरो समनिया समफोर सानसे ओ बेफोरबादि जोंनिया मा जागोनो जोंनिया खामानिया गोबां जानानै फैगोन आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आंङो मोनसे सानखांगोन बे खामानिखौ आंङो आगोलाव मानो फोजोबनानै लायासै बे खामानिखौ जों आगोलावनो मानो फोजोबनानै लायासै बेफोरबायदि सानखां नोंनि गोसोआव एबा जोंनि गासैनिबो गोसोआव जोंनिया अ उनावहाय जोंनि गोसोआव जोंङो सौग्राव फैबाय थागोन आरो। बेफोरबादि ओ खोथा बाथ्राफोरा, बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ औ औ बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ ओ समनि खोथाखौ समनि खोथा एबा जों समनि बाथ्रा एबा समनि खामानिफोरखौ जों समावनो मावनांगौ बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि माने समजों खारफानो लोङा रोङाब्लानो सुबुंफोरा मा जायोनो उनाव थांनानै बे समखौनो जोबोर ओ गाज्रि बादियै जों समखौनो रायनो लायो मानोना जा सम बै समाव फैफिननायमोनब्ला बै समाव जोंनिया मानो थांखो बै समखौ जोंङो लुगैफिनब्लाबो जों मोननाय नंङा बे बेफोरबादि जाहैगोन आरो बेनिखायनो जों जा सम बे सम नियावनो ओ गावनि जि मावनांगौ खामानि गावनि जो ओ न'खर सालायनायनि खामानि गावनि जि जाफुंसार जानायनि लामा नि खामानि बेफोर खामानिखौ जों गासैखौबो जोंङो सम मद बे मावनानै जोंङो फोजोबनांगौनि गोनांथिया जोबोर गोनां आरो। मानोना जों जा खामानि मावगोन बे खामानिया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। माने जों जि खामानि मावगोन जों बे खामानिया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मानि थाखाय मा होनो इखो जों जा जिउनाव जिउ खुंलांगोन जिउ जालांगोन बेफोर खामानियाव जोंङो जेबो मावालासिनो दांङालासिनो जोंङो ओरैनोथ' थानो हाखानाय नङा। नङा होनबा नोंथां औ। बेफोर औ औ बेफोरनि थाखायनो जों मा खालामनांगौ जायो जों खामानिखौ मावलांनो गोनां जायो। आरो बे खामानिखौ नङा जों जे जोंङो उमुग बोसोर जाबा जों बे खामानिखौ मावगोन फैगोन बोसोराव जों बे खामानिखौ माव बेफोरबादि नङा जोंनि समा जोंखौ माब्लाबाबो नेनानै थाया। बेनिखायनो ओ जों बे नेनानै थायि समखौनो जोंङो समा जेसेबांनो स्पिडाव खारगोन एसेबानो जोंहा लस जागोन माने बे समा खारनाय माने जोंहा लस जानाय बेनिखायनो जोंङो सम समनि मोनसेबो जोंङो सेकेण्ड मिनिट जोंङो ओ बाहायगारालासिनो जों जुदि खामानियाव मोजाङै नांना थायोबा जों जोंनि जिउखौनो जाफुंसार जानाय बायदि मोनगोन आरो। इयुनाव औ आं दा नोंथांनो औ नोंथांनो आं दा बेफोरखौनो आंनि जा रोंगौथि दङ बेस्ट समनि सायाव आं नोंथांनि एसे फोरमायहरबाय। ओमफ्राय नोंथां नोंथांजों नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्रा मिथिनानै मोनबाय आरो नोंथां। ओमफ्राय आंनिफ्रायबो नों आंनो आंबो जि हागौ नोंथांनो एसे फोरमायबाय ओमफ्राय दा नोंथां ओ जों नोंनिफ्रायबो मोजां बाथ्रा मिथिना मोनबाय आंनिफ्राय मोजां बाथ्रा मिथिना मोनबाय अब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। औ जोंनिया दोनथ'नोसै आरो नोंथां न होमबा औ-औ साबायखर नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरो औ गोजोनथों गोजोनथों